हेल' औ खुलुमबाय नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिनिफ्राय गोजोन बेलासिनि आंनि हामलायथिनाय जासि हरग्रोनाय जाबाय नोंथां नोंथाङा ओ माबाफोर सावरायनो होननानै आंनाव कल खालामदों नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंहा सावरायनायनि आयदायानो जाबाय नोंथाङा नों नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ आंनो बुजायना होनाय आरो आं आंनि रोंगौथिखौ नोंथांनो बुजायना होनाय बेनोमोन आरो नोंथां
अ नोंथां अब्ला नोंथाङा गिबियाव नोंथांनि रोंगौथिखौ आंनो फोरमायग्रोदो नोंथां
औ नोंथां आंहा सासे आबादारि हिसाबै आंहा आबाद मावनायनि गोबां रोंगौथि दङ आंहा बेबायदिनो गोबां आबाद मावो बिनि थाखायनो आंनि थालिर आबाद मावनायनि आङो रोंगौथिखौ नोंथांनो फोरमायना होगोरनोसै नोंथां
औ आ नोंथां अब्ला नोंथाङा थालिरखौ माब्रै मावो ना माब्रै दिहुननांगौ बेनो आं बेनि बादै आंनो एसे फोरमायना होदों नोंथां
औ जागोन नोंथां बेबायदिब्ला नोंथांनो थालिर आबादखौ बोरै मावो नोंथांनो फोरमायना होग्रो नसै आरो नोंथां थालिरा गोबां रोखोमनि दं आरो नोंथां बेबायदिनो थालिर गिदिर थालिर फिसा थालिर हायथा थालिर दाउखा थालिर सिनि साम्फा थालिर मानफं नोंथाङा मा रोखोमनि आबाद मावो नोंथांनि सायाव आरो नोंथां अ थालिर आबाद मावनोब्ला गिबियावनो नोंथाङा जायगाखौ मोजाङै सायख'ना लागोर नांगोन आरो नोंथां बे जायगायाव नोंथां मा जानो मोननाय नोङा दै लोमसावनानै थानो मोननाय नङा आरो नोंथां
एसे अखा हाब्लाबो दै लोमस्रावब्लाबो जानांगोन एबा नोंथाङा दानस्लायनानै हरनो बेबायदि जायगा नोंथाङा बासिनानै लानो नाङा आरो नोंथां गिबियावनो नोंथाङा जाय जायगायाव थालिर आबाद मावगोन बे आबाद थिलिखौ नोंथाङा मोजाङैनो हालौवनांगोन आरो नोंथां ट्रेक्टरनि मदद जों मोजाङै हालौखांनायनि उनाव फिन खनसेबाव हालौ बावनांगोन आरो नोंथां आरो हालौवखांनायनि उनाव नोंथाङा मै होनांगोन आरो नोंथां मै होयो ब्ला माखासे हाग्राफोर थानायफ्रा जमा जायो आरो दाबसे जायगायाव साफासिन जायो बेनि उनाव नोंथाङा मैहोखांनायनि उनाव आरो फिन खेबसे मै होबावनांगोन आरो मै होबावनाया जाबाय गोबोरखिखौ गोबोरखि गादला खानानै दोनब्ला मोजां जायो आरो नोंथां ओ हाखौ हासार खालामनो थाखाय जोङो गोबोरखि सारलाना होनानै मै होनो नागिर मै होयोब्ला जोंहा मोजां जाबावो आरो नोंथां बेबायदिनि उनाव नोंथाङा जेब्ला गायनो लागोन अब्ला नों नोंथाङा नोंथांनि आबादखौ रैखा खालामनो माखासे राहाफोर लानांगोन बेनो जाबाय नोंथाङा उन्दैनि बेबस्था होन ओ माब्लाबा माब्लाबा समाव दै मोनाब्ला थालिरा गोमो जालांनानै थैलांनो हमो नालाय बेनि थाखायनो नोंथाङा ओ नोंथांनि आबादथिलियाव दै जगायना होनो हानाय नाय मोनसे राहा लानांगोन आरो नोंथां आरो नोंथांनि थालिरखौ सिखावफोरनिफ्राय बासायनोब्ला आरो ओ मोसौ मैसोानिफ्राय बासायनोब्ला नोंथाङा ओ जेवरा दुमनानै लानांगोन आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा दिरुंजों सिदा लाइन बोनानै ओ हाखर जावलांनांगोन आरो नोंथां थालिर बिफांखौ गायनो थाखाय बिनि सिगांग्रोनो नोंथांनो नांगोन थालिरनि फुलि ओ बे थालिरनि फुलिखौ नोंथाङा नार्सारिनिफ्राय मोजां कुवालिटिनि लाबोयोब्ला नोंथाङा मुला मोजां जागोन आरो नोंथां गोबां बिबांनि फिथाइ होयो। ओ बेबायदिनो फांसे बिफाङाव जिबा एबा नैजि रां लायो आरो नोंथां। गावसोरनो गारिजों फैनानै होनानै थाङो गारनानै थाङो आरो नोंथांनि आबादथिलियाव ओ बेनि उनावहाय नोंथाङा ओ मोनसे जानथाय गोजान गोजान जायगायाव गायनांगोन आरो नोंथां। थालिर गायनो होननानै ओ खाथि खाथि गायबानो जानाय। नङा आरो एसे गोजान गोजान जायगायाव गायनांगौ। बेनि उनाव नोंथाङा लाइन लाइन लाइन हाखर खुरनानै नोंथाङा मोजाङै थालिरखौ गायलांदो आरो ओ थालिर गायनाय समाव जेब्ला थालिरखौ फबो अब्ला मोजाङै फबनांगौ आरो नोंथां नङाब्ला गोदान गोदानावनो ओ दै होयोब्ला एबा दैफोर हाबोब्ला अखाफोर हायोब्ला ओ मा होनो थालिर बिफांनि रोदायाव जमा जाहैनानै थालिरनि रोदाया सेवनानै थालिरनि फिफाङा थैलाङो आरो नोंथां। बेनि थाखायनो बेनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय नोंथाङा मोजाङै फबनानै होनांगौ लासैयैनो गुरैयैनो। जाहाथे अखा बांखाफोर हायोब्ला दैया सिङाव हाबलांनानै जमा थाया आरो नोंथां। बेनि उनाव थालिरा जेब्ला गोजौ जाबोयो अब्ला थालिरनि बै आबादथिलियाव गोबां रोखोमनि हाग्रा रजद जायो आरो नोंथां बै हाग्राखौ र' होन मोननाय नङा आरो बेन्दों बेनलाफोरबो रज'यो आरो हाग्राया रज'योब्ला मा हासा खालामो नोंथां। बै बेन्दों बेनलाफ्रा थालिरनि हासारखौ सेख'नानै लाजोबो आरो नोंथां। आरो आबादा गाज्रि जायो बेनि थाखायनो मा होनो बै हाग्राफोरखौ रज'नो मोननाय नङा आरो रज'होनाङा। जाहाथे नोंथांनि आबादा मोजां जायो बेबायदिनो नोंथाङा थालिरफोरखौ रैखा खालामनांगोन एम्फौ एनलानिफ्राय बेनि थाखायनो गेजेर गेजेर मुलि सारना होबाय थानांगौ आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथांनि थालिरा से बोसोरावनो फिथाइ थायनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङा फिथाइखौ हायोब्ला गोबां रोखोमनि मुलाम्फा मोननो हायो। आरो बे फिथाइ थायोब्ला मा जायो नोंथाङा बै थालिरनि बिबा
द
र जायखौ बुंनाय जायो बेखौ होनान्नानैबो नोंथाङा रां आरजि नो हायो आरो नोंथां। बेनि उनाव नोंथाङा थालिरखौ बेफारिफोरनो हरोब्ला खम मुलाम्फा जायो। नोंथाङा न'आवनो दाननानै फानोब्ला नोंथाङा एसे बांसिनै रांनि मुलाम्फा जायो आरो नोंथां बेनोसै नोंथां आंनि आबाद मावनाया। बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ आंनो फोरमायदो।
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा आंनो थालिर आबाद मावनायनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायलांनायनि थाखाय दा आंनि रोंगौथिखौ आं नोंथांनो फोरमायना लांनो सानबाय नोंथाङा मिथिगौना आहम आसामाव आहम रायजोआ बेसेबां रायजो खदोंमोन आरो बेफोरो माब्ला फैदोंमोन। आरो बियो बिसि बिसिनि राजाफोरा सोर सोरमोन। आं बिनि बारै नोंथांनो गुवारै फोरमायलांसै नोंथां। गोदो गोदाय ओ आसामाव मोनसे राजाफोर लिरनाय रायजो दंमोन। जायखौ जोङो आहम फोलेर आहम रायजो होननानै मिथिनाय जायो। बे आहम रायजोआ खमैब्लाबो द'जौसो बोसोर आसामाव रायजो दोंमोन आरो बिसोरो गोबां आसामाव गावसिनि रायजो खुंनानै आसामाव गोबां जायगायावनो दाब दाब जायगायावनो आहमखौ आसामखौ साग्लोबसारनानै रायजोखुंदोंमोन उम आहम रायजो होननानै बुङोब्ला जोङो बियो माबोरै फैनाय बेखौ जों बुंग्रोनांगोन। ओ आहमफोरा आहमफोरा मामोन मा फोलेरनिमोन होननानै बुङोब्ला आहमफोरा जाबाय सान्स एबा थाइ फोलेरनिमोनना नु जायो बिसोरो खोला सानजा एसियानिफ्राय जोंनि आसामाव जोंनि आसामाव हाबफैदोंमोन। बिसोर बिसोरनि रायजोखौ गिबियाव मुंमाव नानै मि नाय जायोमोन बिनि उनाव मुंमावनिफ्राय बिसोरो ओ फातखाय हाजो बारबोनानै जोंनि आसामाव फैदोंमोन आरो बेयाव रायजो खुङो। गिबियाव बिसोरो। फैजेननाय समाव बिनि राजाया सोरमोन होनबा जोंहा सुखाफाखौ बुंनांगोन। जायखौ जोङो आहम रायजोनि रा आहम रायजोनि ओ रायजो दागि फसंगिरि एबा गायसनगिरि होननानै मिथि नाय जायो बे सुखा- सुखाफाया गावजों लोगोसे गोबां सान्थ्रिफोर लानानै जोंनि बे आसामाव हाबफैदोंमोन जायखौ आखाय हाजोनिफ्राय बारबोनानै बियो आसामाव राजो रायजोखौमोन बे बे फैनाय समाव बियो गावजों लोगोसे गोबां सानथ्रिफोर ओ बेजों लोगोसे थामरोजासो गरराय बेजोंनो मैदेर मानै जायखौ खाम आरो फें होननानै बुंनाय जायो बेखौ लानानै फैबायदोंमोन। बेजों लोगोसे गावनि बिसिफोरखौबो लानानै फैफादोंमोन। गिबियाव बे सुखाफाया फैजेनन्नाय समाव ओ गोबां समाव गोबां जायगायावनो गावनि राजथावनिखौ आसामाव गायसननो नाजादोंमोन नाथाय बियो मोनसेबो जायगायाव गावनि राजथावनिखौ मोजां मोनैनि थाखाय बियो गायस'नाखैमोन ओ जोबथारनायाव बियो सरायदेवआव बियो गावनि रायजोखौ जिद मै लाखियो। बेजों लोगोसे बियो ओ गावनि रायजोखौ बेयाव थानानैनो गोबां फेहेरलांदोंमोन आरो बियो रायजोखौ खुंनांदोंमोन। बिनि उनाव जोंहा सुखााफाखौनो बे ओ आहम किंदमनि एबा आहम राजा फोलेरनि देरसिन राज जा होननानैबो मिथिनाय जायो ओ जोङो बे सुखाफाया जेब्ला गावनि राजथावनिखौ ओ सररायदेवआव गायसनदोंमोन नै डिसेम्बर ओ जिनैजौ नैजिदाइन मायथाइयाव बेन बे दिनखौनो आथिंखालाव जोङो सुखाबा दे होननानैबो फालिनाय जायो बिनि उनाव जोंहा दङ बिनि उनाव जोंहा गोबां राजाफोर दङ। ओ बिखो बे बाथ्राखौ फोरमायनांगोन दि बिथाङा गोबां गाव गावनि रायजोखौ सालायनो थाखाय ओ मन्थ्रिफोर एबा सानथ्रिफोर सानथ्रि गाहायफोर गायसननानै गालांदों बेफोरनो जाबाय ओ बुरा गाहाय बरग'हाय बेफोरनो गाहाय बिसोरनो सानथ्रि गाहायमोन सुकाफानि बेजों लोगोसे जोंहा सुकफानि उनाव गोबां राजाफोरानो बे आहमखौ सालायलांदोंमोन आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिसोरो ओ गावसिनि राजथावनिखौ गायसनदोंमोन आं माखासे सुखा आफानि उनाव माखासे राजाफोर जेरै सालायलांदोंमोन बे आहम रायजोखौ बेफोरनि नामफोरखौ आं फोरमायलांनो सानदों। ओ सुकाफानि उनाव माखासे राजाफोर सालायलांनाया जाबाय सुथेवफा सुबिनफा आरो बेजों लोगोसे सुखांफा ओ सुख्रांफा बेफोरनो आरो दंबावो गोबांनो ओ सुथुफा तेव कामथि आरो दङ जोंहा सुदांफा ओ सुहेनफा ओ सुबिमफा सुबुं मुं जायखौ जों सर्गणारायाव एबा दिहिङि राजा होननानैबो मिथिनाय जायो। बेनि उनाव दंबावो जोंहा गोबांनो ओ जेरै